हेलौ
औ खोनादों ना नों
औ खोनादों ना नोंथां नोंथां औ औ खोनादों नोंथां
ओम दा दिनै जोङो ओ जोंनि सुबुं माहानि बेरायनायनि सोमोन्दै सावरायलायनोसै नामा
अ जागोन दे नोंथां हेलौ हेलौ
हेलौ
औ थाबायना
नों नोंथाङा खोनायाखै नामा
अ खोनाबाय दे
खोनाबाय दे अ दे बिदिब्ला जागायदो नोंथां
औ
औ
दा जोङो बेरायनाय होनोबाथ अ बबेबा मोनसे जायगानिफ्राय बा जोंनि जायगानिफ्राय गुबुन मोनसे जायगायाव दावबायहैनायखौनो बुङो
औ नंगौ
दा दाउबाय
दा दावबायहैनाया मोननै रोखोमनि थायो दा दसे समनि थाखाय दावबायनाय आरो गोबाव समनि थाखाय दावबायनाय नङा होमबा औ
टिस्ट सासे मालिखौ टिस्ट होननानै बुंनाय जायो माने ओ जेब्ला बियो गावनि मोनसे जायगानिफ्राय
फ्राय
गुबुन
औ औ।
जेरै ओ बबेबा जेनेबा ओ जोंनि आसामाव गुबुन मोनसे स्टेट जेनेबा ओम केरेला महाराष्ट्र गुजरात बेफोरनिफ्राय मानसि फैगोन। दावबायनो थाखाय दा बिसोरो उम नैजिब्रै घन्टानि बारा सम हगारोबा जों बैफोरबायदि मानसिखौ जोङो मा होनदों सासे टु टुरिस्त होननानै जागोन आरो बिसोरो जाहै मा डमेस्ट टुरिस्ट बियो इण्डियानि इण्डियानि जायगायावनो जायफोर मानसि सिया दावबायो बिसोरखौ डमेस्टिक माने डमेस्टिक टुरिस्ट होननानै बुंनाय जायो।
टुरिस्ट होननानै बुंनाय जा
अब्ला बेखौ माने इन्टारनेसनेल टुरिस्ट होननानै बुंनाय जायो आरोना।
औ औ।
सासे सुबुङा गोबां
दा सासे सुबुङा गोबां रोखोमै
रिप्लेसमेन्टनि थाखाय दावबायो दा एडभेन्सारनि थाख खाय दावबायहैयो। नङा होमबा बेबायदिनो गोबां रोखोमनि थाखाय सासे सुबुङा गुबुन मोनसे जायगायाव दावबायहैयो आरो। दा नोंथाङा बबे बबे जाय
दा आंथ' बेबायदि जोंनि जायगानिफ्राय गुबुन ओ स्टेटआवहाय आं दावबायहैफेरनाय जायाखै नोंथां ओरैनो बे खाथि खा खाला ओ जोंनिनो न'सुंसे रायजो अरुणाचलावहाय आङो खेब से बेरायहैखांबाय दावबायहैखांबाय बेयावहाय।
उम।
सानसेयावनो थांनानै ओ सानसेयावनो फैफिननाय बेबायदि आरो। ओरैनो बेरायनानैल' फैदों नोंथां।
उम होम होम होम।
नोंथाङा मा मा जायगायाव बेरायखो?
अ आङो ओ बि दि आंबो एफामां आं बेरायाखै थेवबो ओ एसे एसे जायगाफोरखौ बेरायबाय जे मोनब्रै मोनबासो आङो जोंनि भारत हादरिनिनो हादरसाफोराव दावबायहैबाय। जेरै दिललियावबो ओ थांबाय आंनियाथ' फरायनाया माबा बेयावनो जादोंमोन नालाय ओ मयध
औ
उम
औ मोजां बिदिब्ला आंनिफ्राय मोनसे सोंलु
दे
आंनिफ्राय मोनसे सोंलु नोंथांनिसिम ओ नोंथांनि बायदि बे दावबायनायनि गेजेर माबाफोर मुलाम्फा मोननो हायो नामा आरो मुलाम्फा मोननो हायोब्ला माबायदि मुलाम्फा मोननो हायो नोंथाङा आंनो एसे फोरमायनो हागोन ना
औ दावबायनायनि गेजेरजों गोबां रोखोमनि ओह बांसिन मानसिया।
खायसे मानसिया ओह बिजनेस पारफबनि थाखायबो दावबायो ओउ
औ-औ आं नोंथांनि रायज्लायनायखौ मोजाङै खो खोनाफैयाखै आं मोजाङै खोनाफैयाखै नोंथां। औ एबार
दा खोनाबायना? औ दा दावबायनाया गुबुन गुबुन रोखोमनि बुं दावबायनाया गुबुन गुबुन रोखोमनि दङ होननानै आं बुंदोंमोन ना जेरै सासे मानसिया बिजनेस बिजनेस पारपसनि थाखायबो दावबायहैयो दा सासे मानसिया जेब्ला बिजनेस फारपस्टनि थाखाय दावबायहैगोन बियो बै मोनसे जायगायाव थांगोन आरो बेवहाय माबायदि रोखोमनि बिजनेस सोलिगासिनो दङ बेफोरनि आइदियाफोरखौ लाबोनानै बियो गावनि जायगायाव गावनि बिजनेसखौ डेबलप खालामफैनो हायो दा बेबायदिनो जोङो ओ-ओ मानसिया माने देहाया थिगै थाबाय थाया नालाय सोरबा ओ-ओ सोरबाया माबा मोनसे ओ बेमार जाबाय दा बे बेमारखौ सोखानो थाखाय जोङो बबेबा मोनसे जायगायाव थांनानै।
ओउ। मोजां मोजाङै खोनायाखै नोंथां। मोजां मोजाङै खोनायाखै दा जोंनि हेल सेकाबनि थाखायबो जोङो गुबुन मोनसे जायगायाव दाबायहैयो ओउ नोंगौ।
द दा बबेबा मोनसे जायगायाव जेनेबा जोंनि एरियायाव देहाखौ फाहामनो हानाय फेसिलिटिफोर गैयाबा जोङो गुबुन मोनसे जायगायाव थांनो दा बेवहाय जोङो जोंनि देहाखौबो मोजाङैनो जोथोन लाहैनो हायो। दा बेबायदिनो जोंनि गुबुन मोनसे जायगायाव जोङो मा होनो जेब्ला दावबायहैगोन अब्ला जोङो नुफेरि जायखौ जोङो ससियेल मेडिया फेसबुक बा वाटसप फेसबुकफोरनि जो जोै बा पेपारफोरनि जोहै जाय जायगाफोरखौ नुनो मोनो बेखौ जोङो जोंनि मेगनजोंनो लुहैनो हायो दा बै एरियानि मानसिफ्रा माबायदि थायो माबायदि जायो दा बेफोरनि आइदियाफोरखौबो जोङो लानानै
लानानै फैनो हायो औ बिदिब्ला जोङो दावबायनायनि गेजेरजों जोंहाय ओ मोनसे मोनथि मोनै जायगानि ओ बे- बेयाव थानाय सुबुंफोरनि आखल आखु बिसोरनि थानाय जानाय लोंनाय। गोबां बेफोरनि बागै जोङो ओ गियानखौ मोनबोनो हायो नङा होमबा। जेराव जेराव जोङो दावबायनानै मोननाय गियानखौ जोङो दावबायनानै जोङो माने माखासे गोदान गोदान सोलोंनोबो हायो नङा होमबा नोंथां।
औ औ
बिनिखायनो बिनिखायनो जोङो ओह दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगासिम बा बबेबा मोनसे जायगायावहाय बेरायनाया जोंनि थाखाय गोनांथार ओह जायनिफ्राय ज गोबां गियान मोननायजों लोगोसे जों गाव गावनि ओ गाव गावनि रायजोआवबो बा गावनि न'खरावबो माने बैफोर मोननाय गियानखौ जोङो बाहायफैनानै माखासे सोदांनायखौ मोननो हायो आरो नङा होमबा।
उ उ दा जोङो गामि ओनसो सोलनि मानसिफोरखौ ओह जोंनि आसामावनो मोनसे क्लिनेस भिलेज होननाय जायगा गैया होमबा।
ओउ नोंगौ दङ।
बे जायगायाव जोङो गामि ओनसोलनि मानसिफोर
लानानै थांनाय जायो बे क्लिनज भिलेजनि मानसिफ्रा माबायदि गाव एरियाफोरखौ साखोन सिखोनै लाखिदों औ जों बेफोरखौ ओह जेब्ला बेरायहैयो अब्ला मिथिनो मिथिनो मोनो आरो नुबोयोबो आरो बे ओह नुबोनाय।
मानदिखौ
बिखौ
सिनारिफोरखौ लानानैनो जोङो जोंनि एरियायावबो जोंनि जायगाखौ माने ओ साखोन सिखोनै लाखिनायनि मोनसे सानखांथि बेखौ ओ मावफैनो हायो
बिदिब्ला जोंनि थाखाय दावबायनाया जोबोद गोनांथार नङा होमबा नोंथां
औ बिदिब्ला दावबायनो थाखाय माबायदि ओ दावबायनो थाखाय जोङो माबायदि माने ओ दावबायनो हायो बिनि-बिनि सायावहाय दावबायनायाव जोंनो मा मा गोनांथि जायो ओ बेफोरखौ नोंथाङा एसे बुंनो हागोन नामा दे दाबसेनिफ्राय गुबुन दाबसे जायगासिम थांनांगौब्ला बेवहाय जोंहा मा मा मुवा बेसादनि गोनांथि जायो बेफोरनि सा
हेलौ हेलौ